खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रि दङ ना।
औ नोंगौ
दावबायनायनि बागै एसेसो सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां हागोन।
माबायदियै मा रोखोमै माबायदि जायगायाव नोंथाङा दावबायनानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दावबायनाया दावबायनाया मोनस। से जिउआव मोनसे बाहागो जिउनि आरो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां बेबादिनो गियान आरजिनो हायो। माखासे जोङो नुयै जि जाथायफोरखौबो नुनो मोनो। आरो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव । थांनानै बिसोरनि जि कालसार बिसोरनि जि हारिमु जानाय लोंनाय थानाय बेखौ। जोङो सोलोंनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनाय जाबाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बेरायनायनि सोमोन्दै।
आंबो बेखौनो बुंनो सानो खि दावबायनायजों जोंनि सुबुंनि गोसो मेलेम। गासैबो गोजोन्नाय मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ
दावबायनायजों जोङो जोंनि टेनसन बायदिसिना दुखुफोरखौबो जोङो बावगार होनो हायो। बेखायनो माने सुबुंनि जिउ आव दाव । बायनाया गोनांथार होननानै आं सानो। नोंथाङा माबायदि माब । माबायदि जायगायाव बेरायफेरखो बा दावबायफेर । खो खोन्थानो हागोन नामा एसे।
औ हागोन आं थारैनो बेबादि ओम। गुबुन गुबुन एसेबां जायगाफोराव बेरायनाय जायाखै नाथाय आं बिदिनो हाजो थानाय बा बिदिनो। हास्रि हुस्रि बा बेसेबां माने बुरजा मानसि थायो बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायनो आं मोजां मोनो। जेराव थांनानै गोसो । खौ गोजोन्नाय मोनो आरो
अ
जिबायदि मोजां मोजां सिनारिफोरखो नुनो मोनो। बेफोरबायदि जागायाव थांनानै बेरायनो मोज । जां मोनो बेफोरबायदि ओ-नोगोरफोरावबो मोजां मोनो नाथाय नोगोरफोराव एसेबां बेबाद । दि मोजां मोना बेरायनो। आं नेटस सार मिथिंगाफोरखौ नायनानै जेराव बेफोरखौ नुयो बेफोराव थांनो मोजां मोनो। नोंथाङालाय
आंबो बिब्दिनो मोजां मोनो मानोना सिनारिफोर मिथिंगाजों लोब्बा लाखिनाय जायगाफोर बेफोराव बांसिन मोजां मोनो। मानो होनबा जों सु बुं माहारिया मिथिंगायाव थानानै देरबोनाय बा मिथिंगा जों लोगोसे संसार जाबोनाय बांसिनानो नङा होमबा
औ नंगौ
मिथिंगायाव बांसिन बेरायनो मोजां मोनो हाजो जायगाफोर दै बाज्रुम थानाय जायगाफोर बेफोरखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो गोसोखौ रंजानाय मोनो।
औ नंगौ
नोंथाङा मा मा जायगा बेरायफेरखो खोन्थानो हागोन नामा?
आंथ' बुंखाबाय आं बेबायदि गुबुन गुबुन एसेबां जायगाफोराव थांनाय जायाखै नाथाय नाथाय जोंनिनो खाथि जि मेघालया अरुणाचल बेफोराव थांबाय आरो गुबुन हादर हिसाबै भुटानाव हांनाय जाबाय। आरो बेलेगावथ' थांनाय जायाखै आरो बेफोराव थांनानै आङो जोबोद मोजां बेबायदि अभिगटा मोननो हाबाय। आरो गोबां बेबायदिनो बिसोरनि जानाय-लोंनाय थानाय बेफोरखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो सोलोंबाय। नोंथाङा माबायदि बबे बबे जायगायाव बेरायखो आरो माबायदि बेबायदि एक्सपिरियेन्स फोरमायदो।
आंबो बारा बेरायनाय जायाखै बा दावबायनाय जायाखै नाथाय आंनि नांगौखिनि जेसबां हायो एसबां बेरायदों होननानै आं बुंनो हागोन मानोना बयबो दावबायनो लुगैयो नङा हबा गावनि लाइफआव। गाव गावनि थांना थासेयाव। मोजाङै बेरायनो लुबैयो बा नायहैनो लुबैयो जायगा नायनो लुबैयो मोजां मोनो।
औ नंगौ।
दावबायनायजों लोगोसे जों गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो नङा होमबा।
औ नंगौ। थारैनो।
बेखायनो जोङो दावबायनायावहाय गावबागाव गोसोोबायदि जायगा नायनानै बा फैसा थाखानिबो गोनां थाय न दानि जुगावहाय? फैसा थाखाबो नांगौ जायो दावबायहैनोबा। बेनिखायनो आङो जोंनि न'सुंसेनि हाद फसाफोरावहाय थांबाय । थांनायालाय। अरुणचल, मेघालया, ओमफ्राय नागालेण्ड, सिक्किम माने जि जि खाथि खाथि जोंनि नसुंसेनि नांजाबनाय बेफोरावहाय थांफेरबाय होननानै बुंजायो आङो। थांनानैथ' जोबोर मोजां मोनदों बेरायनानै मोजां मोनो गोसोखौ जिहेथु आरो नायनानैबो मोजां मोनो लोगोसे बिसनि जानाय लोंनाय बिसिनि ट्रेडिसन बेफोरखौहाय जोङो बाहा यनायनानै बा टेस्ट खालामनानै नायनानै गोबां माने गोदान एक्सपिरियेन्स मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ। औ ओमफ्राय
उम
नोंथाङा बे बेरायनाय समाव सोरजों थाङो ओरैनो बांसिन सोरजों बेरायो
जोङो बांसिन लोगोफोरजों थांनो मोजां मोनो मानो होनबा लोगोफोरजों बेरायनायनि ओ रंजानायनि खुसि बा रंजानायनि गोसो रंजानाय मोननाय बेफोरो एसे जुदा जायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
नोंथाङा ओ गुबुन मानसिफोरनो दावबायनायनि बागै मा मेसेज होनो गोसो जायो बा लुबैदों
आं बेखौनो बुंनो सानो दि जोङो लाइफआव जेब्ला मोजां देहा थागोन अब्ला जोङो बेरायनो नांगौ जेब्ला जों सम मोनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय जायगा जो नायनो नांगौ आरो जों जे फरायनायफोराव स्कुल कलेजफोराव जि जायगाफोरखौ जोङो फोरिनो मोनबोदों बेफोरखौ नायनो मोनोब्ला जोंनि मेगनजोंनो बियो मोजां बेनिखायनो जोङो थांनानै दावबाय नांगौ जों जेखौ सोलोंबोबाय औ प्रेकटिकेलाव जोङो नुनो मोनबोला मोजां आरो जोङो बांसिन सोलोंनो हायो आरो गुबुननोबो जो जोङो फोरमायनो हायो
औ
बेनिखायनो आं बुंनो सानो दावबायनो नांगौ आरो दावबायना जोङो गोबां सोलोंनो हायो जों फरायसालियाव थांनानैल' जोङो सोलोंनायखौ मोननो हाया जों दावबायनायनि गेजेरजोंबो सोलोंनो हायो आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो
आंबो बेखौनो बुंनो सानो मानो होनबा जोङो दावबायनानै जि गियान मोनो बेखौ जोङो माखासे जाय थांफेराखै जाय मिथिफेराखै बिसोरनोबो गियान होनाया मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा आरो लोगो से जों हायोबा फरायसालिफोरावबो बे दावबायनायनि बागै एसे माने फोरोंनो मोननाय मोननांगौआ माने मोननांगौबा मोजांनि बाथ्रामोन आरो नाथाय उन्दैफोरनि उन्दैफोरनियावहाय बिब्दिनि जेबो सुबिदा होनाय जायाखै नङा होमबा? होयोब्ला मोजां जायो मानो होनबा दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि बा गोनांथार।
नोंथाङा इयुनावहाय बबे बबे जायगायाव बेरायनो गोसो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना एसे?
गोसोआथ' गासै जायगायावबो बे-बेरायनो गोसो नाथाय रांनि आंखालनि थाखाय हाया ओरैनोथ' आङो ओ जोंनि भारत हादरनि बाहेरावहाय बेरायहैनो गोसो जेरै ओ आमेरिका। बेफोरबायदियावहाय । लाइक करिया ओमफ्राय जापान बेफोरावहाय माने थांनो गोसो नङा होमबा बि सोरनि ओ जाय गा बिसोरनि ट्रेडिसन बेफोरखौ नायनो गोसो मानो होनबा गासै जायगायानो समायना नङा होनबा? जोङो गाव बागावनियाबो मोजां गुबुननियाबो मोजां माखासे मोजां मोजां बेरायथावना दावबायथावना जायगाफोरबो थायो बेफोरखौ नायहैनो मोनब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
नोंथाङालाय मा होनो स सानो?
आंबो बेखौनो साननानै दङ बिदिनो जेब्ला सम मा थोनगोन बा जेब्ला बिदिनो मोजां समा सफैगोन बे समाव बिदिनो थांनो होननानै साननानै दङ। नाथाय इयनाव मा जागोन बेखौ मिथि हाया। जोंनि जि हादरनि अनगाबो गुबुन गुबुन हादरफ्राव थांना बिदिनो गुबुन एक्सपिरियेन्स लानो बा बिसिनि फ्राय सोलोंथाइ माबा मोनसे लाना फैनो बेबायदि गोसो दङ।
औ।
नोंथाङा जेब्ला दावबायो अब्ला नोंथाङा माबायदि एक्साइटेड जायो फोरमायनो हागोन ना?
औ माने गोदान जायगा नुगोन गोसोआबो बांसिन माने रंजानाय फैयोना ओ माने रंजानाया उसिफावनानै थानाय बायदि मोनो मानो होनबा जोङो नुफेरि जायगाखौ नुगोन लोगोसे नुफेरि जायगानि समायना रमायना मिथिंगाखौहाय नुगोन आरो मोजाङै मोनदां हागोन नङा होमबा बे फोरखौ माने मोनदांनानै नुनानै माने जोबोद मोजां मोनो आरोना। आरो बेरायनो मोनब्ला बा गुबुन जायगाखौबो गोदानै एक्सप्लर खालामनो मोनबा माने खुसिया ओ आलादा जायो आरो ।
औ औ नंगौ।
उम नोंथांनिखौ एसे खिन्थादो।
औ आं बो बिदिनो ओ मोजां मोनो बबेबा गुबुन दाबसे जायगा याव बेरायहैनो होननानै । बुंब्ला बेरायनो थि जायोब्ला बिदिनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो थांनानै बांसिन गोजोननाय मोनहैयो। गावनि मेगनजों बेबायदि नुहैयोब्ला बांसिन गोजोनो आरो जेब्ला मोनसे जायगायाव थांनो नागिरो बेखौ ओ बांसिन नायग्रोनाय जायो। बिदिनो नायनानै उनाव जेब्ला मेगनजों गावनि मेगनजों नुहैयो अब्ला बांसिन गोजोननाय मोनो।
अ नोंथांजों दिनैनि बे सावराय दावबायदिंनायनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। होमबा जोङो सावरायनाय खौ बेखिनियाव दोनथ'सै।
औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों।